औ नोंथां खोनादों औ खोनादों
औ औ औ बिदिब्ला जों समाय लस खालामालासिनो जों दायो बर'फोरनि बे एमफौ एनला खौनो सावरायफिनसैना नोंथां जेरैहाय गाला गुनजेत बा जेखौ गुनजेतबोना मोनथियो गुमा आरो जोंहा हुयोबा ओ मैहुर खालामनाय जेरैहाय फानसानानै दाउफोरखौ जानाय नेवलायफोरखौ सानाय नङा होनबा नोंथां जों बिनि सायाव सावरायसै बेनिब्ला औ औ आं गुनजेतनि सायाव सावरायग्रोसै नामा नोंथां
नंगौ दे जागायजेनदो बिदिब्ला
गुनजेत जों गाला गुनजेत होननानै बुङो नोंथांमोननियाव मा होनगोन बेखौ आं मोनथिथ'ला जोङो गाला गुनजेत होनना बुङो ओमफ्राय गुनजेत होनना बुङो आरो बेखौ जोङो मेलला बिफांफ्राव जों मोननो हायो नोंथां एखो जेरैहाय ओ सजना फिफां सजना फिफांनिफाय जों मोननो हायो ओ गामबारि फिफां औवा बिदिनो बैग्रियावबो जों मोननो हायो नोंथां बे फिफां सिङावसो थायो आरो नालाय गुनजेत नालाय बुस्थुआ गुन खुरनायसो ओमफ्राय जोङो सजनाखौहाय जेब्ला बांद्राय खिला- खिलानाय खिनाय होनो जों माने बांद्राय माबा बायदि लै बोराय जानानैसो बैसो जाबाथाय जों बै बिफांखौ माने दाननाय जायो नोंथां बे बिफांखौ जोङो रुवाजों सिंखावनानै मासे मासे माने दंखिनि जेसेबांखिनि दं जों बेखौ दानफ्लेजोबनानै जों बेखौ बरननाय जायो आरो थिग बिदिनो गामबारियावबो गामबारियावबो जों बिदिनो खालामो ओ माने बै बिदिनो रुवा सिनखावनानै बन सिननाय थाबैनो बेबायदि एखे रोखोमैनो बन सिननाय बायदियैनो सिनै सिनै सिनै जों माने सिंनि बुस्थुखौ बरनजोबनाय जायो आरो गुनजेरफोरखौहाय आरो औवाखौबो जों सिंखावनानै बरननाय जायो औवाया म औवायावहायबो आरो आलदा आलदा बिफांङावबो थाबावो जों माने बांसिन बेखौ बिफांनिखौ मोननाय खमनखाय जों मोननाय जायो आरो बेनिफ्राय बेनिफ्राय जोङो बख'नानै माने बैसोथ खि' जों खिगारनाय गैया सिस्टेमा जोंनिया जों बेलेगखौ मिथिया खिगार ना गारा खिनथु जों गारनाय सिस्टेमखौ जों गैया नोंथां बेखौ जोङो डाइरेक्ट एवना सुनानै एवनानै जानाय जायो आरो माने खि गार जायो गारजाया बेखौ जों मोनथिया किनतु जोंनियाव बेखौ खि गारा आरोखि बेबायदि नोंथां औ जानायावहाय जोबोद गोथाव मिलौलायनाय आरो मिलौदो माने जानाय लोगो लोगो मोनसे माने फिल फैगोन माने बेफोरबायदि बुस्थुखौ माने आलदा रोखोमनि आरो जेरै जों जाबाय अमाखौ जाबाय थायो अमानि आलदा नाथाय बेफोर जों गोबावजोंसो मोनजायो माने बेनि थाखायनो माने बेखौ जा मोन मोनसे बा मोननै मोनजानाय लोगो लोगोनो माने गोजोननाय लेभेला माने सेटिसफेकसन लेभेला बिराद दं आरोखि नोंथां उ नोंथांमोननिथिं फोरमायलाय बे गुनजितनि बारै एसे
औ नोंथाङा जा फोरमायबाय बेबायदिनो ओ एखेयानो फ्राय जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जेरै मा मा बिफां थाव मोननाय जायो होमबा आं बे गाम्बारि बिफां बा सजना बिफां सजना बिफाङा मा जायो ओ बियो खिगारो होनबायना नोंथाङा एसे सिगाङाव बे खिगार नायाव समाव हानो बे बिफाङा मा जायो ओ बेयावहा बे फिथाइफोर थायनो नागिरला आरो दा बां औ फिथाइ थायना बिबार बिलाइफ्राबो बारा बारनो बिलाइआबो बारा थाइ ओंखारनो नागिरला बेखायनो बे बिफाङा थैलांनो हमो हारसि सिंनो खिगारबा मानिया नङाबा जों दा- दाननो हायो आरो बेखौ बनफोर बानायनो होननानै जों बेखौ दानफायो आरो जाला बे होननानै बोरायबाय बा खिगारबाय होननानै बेयावनो जों जुदि खौ दाननानै दोनना होयो साननैसो उनाव नुनो मोनो जे बे फिफाङा जायो ओ गुरै जालाङो‌ आरोना ओमफ्राय बेयावहाय गुदुं गुदुं गुदुं नुनो मोनो जों गुरै जेब्ला जों बन सिनो बे बिफांखौ बन खामनो नागिरो अब्ला नै बेहाय बे गुनजेदा हायो हारसिंनो बेहाय गुदुङाव इयाव मोननाय जायो आरो ना गुनजितखौ इदिनो बे दा ओरैबायदि गुफुर जायो गाबा एसे औ एसे सना गाब बायिबो जायो आरो गुफुरबो जायो औ बे ख खर'ल' थायो एसे ओमफ्राय मानबाय थायो ओरै ओरै खिथुखौ सोमावबाय
औ ओनथाव
औ ओमफ्राय बेथ' साफाखा नालाय बे खौ जोंबो खिगारा आरोना जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो मोजाङै सुनानै दैजों जोंङो बेखौ एवो आरो थावजों मोजाङै एवबाय एवनानै आ फ्राय ओंखामफोरजों नङाबा जौ बिदै फोरजों जों मोजाङै लोंना जायो आरोना आरो ओरैबायदि मिलौदो मोनलाय लायो आरो मेजेम आरो ना बेयो मेजेम गोनां ओमफ्राय प्रटिन दं गोबां प्रटिन दं बेहाय औ आरो सोरबा खायफा ओ प्रटिन जाय लानो हाया बांद्राय बिसोरना बिथांमोना एसे प्रब्लेम जायो आरो खौजाबा मानिया एलारजिफोर ओंखारो माननाय जायो आरोना नोंथां औ बेखायनो गा जेबो सुबुङा बेखौ जानो हाया। नंगौ थ' बे आंनि मोजां जानो थाखाय फ्राय आं बुहुत बोसोर सिगाङाव जादोंमोन दाथ' नै मोनाय जाला बांद्रायबो मालाबालाबा सो मोनो ओ बेबायदिनो जों बेखौ जादों आरो ना नोंथां आरो बेथ' मोनसे थांबाय जोंना बर'नि बेफोरो जानाय उम बेखौबो जायो जोङो। आरो बेबायदिनो जोङो मेसें बोथोरावहा जों जेब्ला माइ हायो। बे माइ हानाय स समावहा जोंहा माइआवहा गोबां रोखोमनि गुमा मोनो आरो ना गुमा औ गुमा मोननाय जायो आरो बेबायदिनो हाग्रायावबो गुमा गो थां मोनो एसे गिदिरहै हाग्रानि औ आरो बेफोरबायदि रोखोम खौ आं मोनथि मिथियो आरो ना आं बांद्राय मोनथियाखै बावदों आरो ना खर'आव फैयाखै आरो मफ्राय बे माइ हानायावहा जों जि गुमा मोनोना बे गुमाखौ बे जायफ्रा माइ हायो बियो माइ हानायजों लोगोसे हमलांबाय
नोंगौ नोंगौ नोंथां नोंगौ
नंगौ जेब्ला जोंनि माइ हानाय बोथोरावहा माइ हानो थाङो मानसिफ्रा अब्लानिया नोंथाङा मोनथिखागोन आरोना माइ हायैदों माने गुमा मोन जागोन दोनै आरो न'नि मानसि सोरबा माइ हाहैदोंबा औ आसा खालामनो थाखायो आरो ना गुमा मोनखागोन होननानै आरो जाय सुबुङा माइ हानो थांनायाव गुमा मोनाखै खै होनबाथाय मिनिसिगोन आरो ना बेखौ ए मानो गुमा हमनो रोङा होननानै आरो बिदि ओम आरो बिनि आरो बिथाङा माइ हाग्रा मान सुबुङा ओ गुमा हमनांगौबा बि बिथांनि मेगना ओरैबादि नोजोरा मोजां जाखानांगोन आरो ना मानोना माइनि गाबजों बे गुमानि गाबजों एखे जानो थायो हमनो हानो नागिरा औ बेखायनो थाब थाब नायनानै हमो आरोना बिथांमोनहा हमनानै बेयाव माइ हानायाव आ मोनायाव अखा जों नेना थायोबा जोंहा आइमोना गोदो माइ हाहैबा मानेया जों गुमा मोनजागोना आसा खाम थाखायो आरो ना। फाय अबानिया मोनायावहा फैबाय माइ हाखांनानै बेलासि समाव फैनायावहाय जोंङो बनिया गुमाखौ गांखौ गारो आरो गां गारां थेंखौ गारो औ ओमफ्राय बिनि उनाव मोजां सुस्रानानै बेखौ थावजों एवनाय जायो आरो। एवनानै बाथोन देयो सामब्राम गुफुर हाइजेंफोर सामब्राम गोजा बानलु होनानै बाथोन देनानै जों बे खौ ओंखामजों जायो। सोरबा खायफा जौ लोंग्रा बा जौजोंबो बेखौ जायो आरो। ना नोंथां दायो नोंथाङा बिदि ब्ला नोंथांमोननि ओनोलाव मा मा रोखोमनि ओ गुमा
नोंगौ नोंगौ नोंथां आं दा नों बुंनायखोनो बुंनोसै माइ माइबारियाव जिखो मोनो जोङो बेखौ गुमा गो थाव होननानै बुंनाय जायो नोंथां। ओ बेफोरखौ माने बे माइ बारियावहाय जेब्ला थाङो जेब्लाहाय माने गासिबो जायगायावथ' दानिया गुमाया थाला नालाय नोंथां खम जाबाय बेखौ बैबायदि जेरावहाय गुमा मोनथावथाव मा माइ हाग्राया सिगनेेल होगोन आरो जेनेबा गुमा बिराद दङ बे होमबा बैदिबाथाय एक्सट्रा हमनो थाखाय जोंबो थाङो आरो हमनो थाखाय। बै हाग्राथ' हाग्रा बे हमबाय थाखागोन जों माने बैसो बे ओ थालांदोंबा जों बैसिनि सिगाङावहाय थाहैगोन आरो बुस्थुआ। सोर हालांबाय थाबाथाय गुमाखो होलांबाय थानाय बादि जागोन नालाय नोंथां। जों बिसिनि खर'आव थानानै बे गुमाखौ हमनो थाखाय रेडि जानानै थाबाय थागोन आरो बुसथुआ। बेबायदि औ ओमफाय बे गुमाखौ जोङो लगालग माने माइ हाग्राफ्रा गोदो मा खालामोमोन माने आखाइ गोलाव गस्ला गानलाङो नालाय इसोरो माने सोरबा सोरखौबा जों नुनो मोनो माने आफाखङाव ओरै सोनानै लायो दसे सम गुमाखौ ओमफ्राय आफाखङाव ग सोनानै लाना गरम जानाय लोगो लोगो गब जायो आरो बुस्थुआ बेखौ जों नुनो मोनदों नोंथां
औ गोथांबो जायो औ औ नुदों नुदों आं गोसोआव फैबाय दायो औ बिदिबो जायोमोन आरोना औ
नाराबारियाव जों सावब्रनानै जायो आरो नोंथां बेबायदि खालामो आमफाय बेथ' गुमा गोथाव नामआनो गोथावखा हारसिंनो देनजार बुस्थुखा बेयाव आरो एवनानै जायो न'आव लाबोनानै जेरै मानसिफ्रा दुइस' थिनस'था गाहाम मोनबोयो न'आव जथेस्थ' मोजां माने जानो मोजां जायो आरो बेफोरो आरो जों गुमा होननानै बुङोबा नोंथां बे गुमा गो थावनि अनगायै जोंहा दङ हाग्रा दानबाथाय जों गुमा मोनो बेखौ जों गुमा नारें होनो गुमा आं नामफोरखौ बावजोबबाय इसे खिन्थु मेरला रोखोमनि जों गुमा मोनो आरो जों दा आं गोसोआव फैनाय गुमा नारें होननाय खिन्थु गुमा नारेंखौ गासिबो मानसि सिया जाजोबनो हाया नोंथां माने गुमा नारेङा इलारजि जायो माने
औ औ ओ प्रटिन बांसिन दं आरो ना
औ औ औ औ आंबो गुमा नारेंखौ जा जानो हाया मिसाखौ बुंनानै लाब गैया माने आंबो जानो हाया आरो गुमा नारेंखौ बिराद माने खस्थ' जायो आं गुमा नारेंखौ जाबाथाय आरो दस्रा दस्रा गुमाखौ आं जाजोबनो हायो खालि बे गुमा नारेंखौल' आं जानो हाया आरो हाग्रा दाननायाव मोननाय गुमाखौहाय आं बेखौल' जानो हाया मोनसे दङना ओमफ्राय एसे फाग्रा सिख्ला थायो ओमफ्राय उदै गिदिर थायोना बेफोरखौसो औ औ बे नारें गुमा नामखौ बावबाय आङो बेफोर माने जेबो जाया दस्राफ्रा जाबो गुमा नारेंआ एसे प्रब्लेम जायो आरो गोबां मानसियानो जा जोबनो हाया आमफ्राय जोंहा फैनानै जेनेबा मानो बुंबावबा बेथ' हाग्रा दाननायाव थांबाय माइ गुमा गोथाव थांबाय दाना फोथाराव फोथाराव आरो जेनेबा दहलाफोराव माइ गायग्रा फोथारावहाय बेवहायबो जों मोनो आरो माने जेरावहाय बिलो दङ बेवहाय आलारिफोर थायो बेवहाय जों गुमा आलारि होननानै बुङो आरो ना नोंथां हा औ औ बेफोर गुमा लारि फोरखौहाय माने हमनाय जायो आरो दैलाङावहाय जेब्ला दै थाजेनो फास्स्ट फास्ट होमबा बेयाव दै थानानै एसे खिले जानानै बेबो खिलिसिगोन नालाय दोलोफ्रा बेफोरो खिलिनानै माने बेवहाय गोजौ गोजौ थायो नालाय बेखौ जोङो हमनानै ला जायो नोंथां हमनानैसो हमनानै लाबोयो हमनानै लाबोनानै बेथ' गोथाङै जाजाला गोमो गोथाव बायदि ओंखायनो बेखौ एवनानैसो जा फैनांगौ जायो आरो
नंगौ नंगौ
आरो बेखौनोसो आरो एसे ल'बाथाय जो जेनबा दैलांआवथ' दावस्रि फिसियो नालाय बेयो दाउस्रिफोरनोबो होनाय जायो आरो ओमफ्राय बुरजाबाथाय मानसियाबो जानाय जायो जायो नोंथां
जायो नंगौ औ नोंथाङा दा बेखौ फोरमायनायावनो आंबो गोसोआव गोलैबाय आरोना गोदो जों उन्दैयावहा जोंबो दाउफोर दा बायदि बोथोर बोथोराव दावस्रि मोनो नालाय दा दाउस्रि गोरलै मोनो बेखौ जों हमना लाबोयो फिनो होननानै माने न'आवहाय बेखाय बावो बानायो फानजारिबो बानायो आरोना बेनि थाखाय औ फानजारि सिङाव दोनना हायो जों जा मोजाङै ओमफ्राय बिदिनोथ' जाहोनो दा जोंनो मा नांगौ गुमा नांगौ औ गुमाखौ जों हमनो थाङो बे फोथारफोरावहा दान्दा मोनसे बा लावथि मोनसे लानानै एरै एरै बुस्रि बुस्रि थाङो आरोना गुमाया जेब्ला खारना होयो अब्लानो जों बेखौ एकदम मानबायलायनानै जों हमनाय जायो आरो आखाइजों खब हमहरो आरो ओमफ्राय बे गुमा फिसा फिसाखौ खौ मोनो आरोना जों दा नोंथां बोरमायनाया एसे गिदिरबा जोंबो जायो आरो ओमफ्राय फिसाबा बे दाउस्रिनो जाबाय आरो बेयो औ जों बेखौ लाबोनानै दावस्रिनो दौना होयो आरो ना दाउस्रिया जा मोजां मोनो आरो बेखौ जानो ओमफ्राय उनाव ओमफ्राय बिनि उनाव ओंखाम फोरबो होनाय जायो दै दौवो जों बिदिनो फिनाय जायोमोन आरोना जों गोदो बेबायदि आं बेखौ एसे गावनि गोसो उन्दैनि खोथाफोर
नंगौ नंगौ नंगौ औ औ बिदिब्ला नोंथां जोङो दिनै बे समावनो दोन दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां दे नंगौ नंगौ दे बिदिब्लालाय दोनथ'बाय औ गोजोननाय थाबाय